उ औ हेलौ नोंथां। आदसा माबोरै दं नोंथां?
ए दा ओरैनो आं गोलांलाबायनानै दं आरोना नोंथां।
औ औ। मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' बिदिनो नाजों ओ मैथासोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथांआ दायो फ्रि दं नामा नोंथां?
उ फ्रि दंमोन औ नोंथां फ्रिमोन।
औ दा नोंथाङा माने फ्रि दङब्ला आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथां।
अ फोरमायनो हागोन दे नोंथां।
टपिकानो जादों गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालसिम बा गोदोनि जुगाव मानसिफोरा माबायदि द्रेस गानोमोन आरो आथिखालनि जुगाव जे फैयै फैयै जे आथिखालनि जुग सिम माबायदि जाफैदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां। बिदिब्ला आङो फोरमायलांसै नोंथां। जोङो गिबि सिनथाराव जोङो नायनो थाङोब्ला जे गोदो गोदायहाय जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो नुयोमोन जे ओ बिदिनो सिगांथाराव आरोना नोंथां फार्स्टथाराव। जोङो बिदिनो ओ बिफांफोरनि बिदिनो बिलाइफोरखौसो जोङो गाननाय बा बिदिनो माबाफोरखौ जोङो लेखाफोराव मोनबोदों आरोना नोंथां। फरायनो मोनबोदों आरोना नों‌थां। आरो जोङो आरो जोंओ बिदिनो ओ बिफांफोरनिफ्राय मोननाय जे बिगुर फोर बेफोरखौबो बिसोरो गानोमोना आरोना नोंथां।
औ।
आरो औ आरो जोङो बिदिनो जिब जुनारफोरनिबो बिसोरो जिब जुनार बिदिनो जे जिब जुनारफोरनिफ्राय जे बै जिब जुनाराव थानाय जे बिगुरफोर
बिगुरफोर बेफोरखौ बेफोरखौ बिसोरो गस्लाफोर बानायोमोन आरोना नोंथां।
औ औ औ।
औ। आरो जोङो गोबां बिदिनो गोदो गोदायथ' बिदिनो ओ दंफां लाइफांनि बिलाइफोर जोंस‌ो बिसोरो गस्लाफोरबा बिदिनो हाफफेेनटफोर बानायनानै गान मोनो आरोना नोंथां‌
औ औ।
ओ जिब जुनारनि बिगुदफोरजोंबो बिसोरो बिदिनो जिब जुनारखौ जे बुथारनानै बिसोरोहाय बिदिनो गाव खसाबफोर गानोमोन आरोना नोंथां जिब जुनारनि।
औ औ।
फार्स्सआव आरोना नोंथां। आरो जोङो दानि जुग खौ नायनो थाङोब्लाथ' गोदोनिफ्राय दासिमावहाय गोबां बिदिनो आपग्रेद जाबोदों आरोना नोंथां ।
औ औ नोंगौ नोंगौ ।
औ जे जोङो नायनो आरो जोङो नायनो थाङो आरोना नोंथां जे आथिखालनि जुगावथ' जोङो बिदिनो गोबां बुस्थुफोर गा गानग्रा जोमग्राफोर जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां ।
औ औ।
गोदोनि दिनावथ' बिदिनो बिसोराहायो गस्ला लंफेफोर गैयामोन नाथाय आथिखालनि जुगावजे हौवाफोरनि आलदा हिनजावफोरनि आलदा जाबाय आरोना नोंथां।
औ जे जोङो जे जोङो नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां बिदिनो ओ गस्ला लंपेन्टफोरखौ आथिखालनि जुगावल' नुनो मोनसै आरो। जिफोरनि औ बिदिनो आरो जोङो गोबां गिदिर गिदिर दारिमिनफोरबो जोङो गस्ला दखानफोरबो जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
ओ गोदोनि दिनावथ' जों बिदि दारिमिनफोरबो जोङो बिदिनो नुनो मोनामोन आरोना गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोरबो जोङो गस्ला दिहुनग्रा फेक्ट'रिफोरबो जोङो नुनो मोनामोन आरोना नोंथां।
नाथाय आथिखालनि जुगाव गोबां बिदिनो जिफोर ओंखारबाय आरोना नोंथां ।
औ।
जे हिनजावसाफोरनि थाखाय सारि बा दख'नाफोर ओंखारबाय आरोना नोंथां ।
औ।
नाथाय हिनजावफोरनि थाखाय बिदिनो लंपेन्ट गस ला बिदि आरोना नोंथां जे जोंनि न'फोराव साजायनो थाखाय जे जोंनि न'फोर आव साजायनो थाखायबो जोङो ओ दरजाफोराव होनाय जायो फरदाफोर आरोना नोंथां।
गानग्रा गानग्रा जिफोरा बेलेग आरो न'फोर साजायनो थाखाय बे जिफोरा बेलेग जायो आरोना नोंथां । बिदिनो गोबां बिदिनो ओंखारबाय जिफोर बार नोंथां।
आरो आंथ' दहाय होनबोनाय बायदिनो गोदो गोदायथ' बिदिनो जेबो बुस्थुआनो गैयामोन आरोना नोंथां ।
जे बिसोरो दं
नोंगौ।
आरो बे जे बिसोरो दंफांफोरनि रे बेन्दों बेनलाफोर बेफोरजोंनो हायो गिदिर गिदिर
बिदिनो दंफांफोरनि बिलाइफोरखौ बिदिनो सुथोबलाबायनानै गानोमोन आरोना नोंथां ।
औ औ।
नाथाय आथिखाल जुगावथ' जोङो बिदिनो गोबां फेसिलिटिफोर मोनबाय आरो नोंथां।
औ।
उम।
जोङोथ' दायो नायनो थाङोब्ला बिदिनो गय गयखौबो जोङो गान
औ औ।
उम आरो जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर कारखानाफोर बा बिदिनो गोबां बिदिनो फेक्ट'रिफोरखौ जोङो गस्ला दखानफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो।
औ औ नंगौ।
औ नोंथां औ बिदिनो जोङो हायो जोङो-जोङो बबेबा ओम जिफोरखौहाय जोङो न' आं दहाय बुंलांनायबायदिनो न'फोराव सो साजायनाया बेलेग गाननायाव गाननायाव बेलेग आरो उन्दुनायफोरावहाय जोङो बनाय नाया बेलेग जायो आरोना नोंथां जिफोरा
ओम उ
औ आरो जि लायै जि गोबां बिदिनो दामि-दामि जिफोरबो दं आर ना खम-खम-खम दामनि जिफोरबो दं आरोना नोंथां। औ जों बिदिनो गोबां बिदिनो जिफोरखौ नुनो मोनसै आरो।
ओम
गोदोथ' बिदिनो-बिदिनो दंफांफोरनि बिलाइफोर बा बिबा जिब जुनारनि बिलाइफोर मोनाबा गोदोनि जुगाव सिगांथारावहाय आरोना लांथंसो थायोमोन आरोना सुबुंफोरा नोंथां।
औ औ औ औ
औ गोदोनि दिनाव माने लाजिनाय होननाया गैयामोन आरोना नोंथां
औ औ
फार्सआव नाथाय लासै-लासै गोदोनिफ्राय लानानै फैयै-फैयै लासै-लासै फैयै-फैयै-फैयै ना आपग्रेद जाबै जाबैनो सुबुंफोरनावहाय लाजिनाय होननाया हाबबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ ।
औ जायनि थाखाय जोङो हायो दानि जुगावहाय जि गाननाय बा बिदिनो जोमनाय फोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां।
औ औ ।
बिदिनो जोंनाव गोबां जि जिफोर गोबां रोखोमनि जिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां ।
औ औ ।
जेरै जोङो गरम बोथोरफोराव गाननो थाखाय बिदिनो हाफफेन बा गेन्जिफोरखौ नुनो मोनसै आरो आजथखालनि जुगाव
नंगौ नंगौ
अ आरो औ आरो गोजां बोथोरनियावहाय जों कम्बलफोर बा सुइ थार फोरबा जेन लंपेन्ट गुदुंफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां गोदो ओ बिदिनो गोदोनि दिनावथ' जे सुबुंफोराहायो बिदिनो ओ बांसिनानो फ्राय ओ जुनारफोरनि' खस आ जुनारफोरनि बिगुरफोर गो थायोमोन आरो
औ औ ।
गोजां बोथोरफोराव गोजां बोथोरफोरावहायो आरो आरो दानि जुगावथ' गोबां फिसलथिफोर ओंखारबाय। आरो गोबां रोखोमफोरनि जिफोरबो ओंखारबाय आरोना नोंथां। औ जे जोंहा इदिनो गोबां नुनो मोनसे आथिखालनि जुगाव जिफोरखौ हरना नोंथां। बिदिनो अ इदिनो जोङो गेजेराव बिदिनो बांद्रायबो बिदिनो जिफोरखौबो बाहायनाय नुनो मोनामोन आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो बिसोरो लासैनो बिदिनो ओम सो सोलोंथाइ लानानै जे गोदो फरायबोनानै बि स्राय बिदिनो गिदिर-गिदिर कारखानाफोर लुनानै बिदिनो आम खुन्दुंफोर दिरुनबाय। खुन्दुंफोरजोंनो बिसोरो जिफोरबो दिरुनजेनबाय आरो ना नोंथां। औ बिराद बे बेखनो ओमफ्राय दासिम गोबां आपग्रेड जाबोदों आरोना नोंथां औ जोङो गोबां बिदिनो जि जोमफोरखौबो दानि जुगाव नुनो मोनसै आरोना नोंथां ।
औ नों ।
आं औ आं दानि बुंलांनाय बायदिनोदि गोबां ओ गरम बो बोथोराव गान्नाया बेलेग गोजां बोथोराव गाननाया बेलेग आरो नोंथां जिफोरा
औ
आरो जों नायनो थाङोब्ला जे मानसिनि थाखायल' नङा जिब जुनारनि थाखायबो आथिखालनि जुगाव गस्लाखौ दिरहुननाय जासिगोन जाबाययानो नोंथां ।
औ औ औ ।
जोङो नायनो थांब्ला जेरै सैमा सैमाफोर बिदिनो दामि दामिफोर थायोना नोंथां जे बेफोराव औ जे बेफोरावहाय जोङो सुबुंफोरखौहाय बिसोरनो दामि दामि सैमाफोरनो गस्ला गानहो । नाय बा खसबफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
औ औ ।
औ बिदिनो जों गोबां नुनो मोनसै आरो दा नोंथाङाबो सासे फोरमायबावनो हागोन नामा
हागोन हागोन हागोन नोंथां हागोन हागोन औ । औ जों । गोदोथ' लेखायाव मोनबोखादों नोंथां जे जों लेखायाव मोनबोनाय मथेथ' जोङो मिथियो जे गोदोनि जुगाव जोङो गस्लाफोरखौथ' जों नुनो मोननाय जायामोन जे जों गोदोनि जुगावहाय जे गावसोर बुथारनानै जे मोननाय जे जिब जुनारफोरनि बिगुर जों बेफोरखौ गाननानै जोङो सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो । नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ दंफां बिलाइफोर बा बेफोरबायदिनो दंफां बिलाइफोर सुथाब नायखौ गाननानै जोङो गाननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां आरो ।
औ औ ।
ओ आथिखालनि जुगाव जों गोबां बेफोरबायदिनो आपग्रेडखौ जों नुनो मोनदों जोङो सानदों ओ बुंनो हायो दि आरो बेफोरबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर कारखानाफोर दंसै गस्ला लपेननि आथिखालनि जुगाव गोबां आपग्रेड जाबोबाय जै बेफोरबायदिनो मडेल मडेल गस्लाफोर दामि दामि गस्लाफोरखौ । जों नुनो मोनसै जे गोदोनिजों आरो दिनैनि समनि ओ आथिखालनि जुगजों जेबो रुजुजानाय आरोना नोंथां ओ नोंथां जोंना । टाइमाबबोथ' जानानै फैबाय दा आं नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो ना नोंथ नोंथाङा माबोरै मोनदों ।
गोजोननाय मोनोालायदा
औ औ औ हामबायसै औ